औ खोनादों औ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहामम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आं नोंथांजों जे आंनि सायाव टपिकनि सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा सम दङना
औ दङ
गौ दं जे जों बर'नि जों दामनाय देनाय बा बर'नि दामजु जोंखौ मिथियो मानोना नोंथाङा मिथि जोबोबा आंबो मिथिगौ खिनथु जों बर'नि दाममु होननानै बुंबाथाय खाम सिफुं सेरजा ज'था सेरजा बै जथा सेरजाफोरखौ नोंथांमोननि एरियाव दिनैनि दिनाव माबायदि बाहायो एबा फोरमायनो हागोन नामा एसे हा बेफोर बाहायनायखौ नोंथां औ दे नोंथां एसे
ओम औ बाहायो जोंनि जोंनि एरियायाव बेफोरफोरखौ दाबो बाहायो जेनेबा‌ बैसागु दिनफोराव दामो बे लांदां बैसागु मोसानाय बेफोराव दामो ओमफ्राय ओ दाथ' नै सामार भेकेसन जादोंना ओमफ्राय बे सामार भेकेसन औ सामार भेकेसननि दिनाव बै मा होनो गामि गामिफोराव बिदिनो बै ओ फोरोंग्राफोर लेंहरनानै बेफोर बर'नि दामग्रा आग आगजु बेफोरखौ दामनो फोरोंनाय जायो आरो सामार भेकेसनाव।
जिथुनोखि नोंथाङा बुंदों लांदां बैसागु होननानै बे लांदां बैसागुआव माबदि जायो?
लांदां बैसागोआ ओ खुगाजों मेथाइ खनो ओमफ्राय बेसोरो बे बर'नि जा दा दामजु जेनेबा सिफुं सेरजा खाम बेफोरखौ दङ' बेखौ दायो। दामनानै आमफ्राय मोसायो आरो माबा हिनजाव हौवा मोसानाय जायो लांदां बैसागो। औ गामि गामि मोसायो गामि गामि थांनानै जेनेबा फांसनफोराव लेंहर लेंहरबाथाय मोसा जाहैबाय आरो।
अ जिथु बे अ बेखौ जिथु बेखौ लान्दा मोसागो होनना मोनसे जेनाखि जोंनिथिं बेखौ जोङो बैसागु बिदाय होननानै बुंनाय जायो आरो।
बैसागु बिदाय औ।
बिदिनो जों बैसागुखौ बिदाय होबाय नङा होमबा? ओम बैखौ बिदाय बिदायखौ होननाय बैखौनो जोङो बैसागु बिदाय बिदाय होननानै बुंनाय जायो एबा नोंथांमोननि एरियायाव इखौ जेनेबा लादां बैसागो होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा?
औ।
ओम बेनो आरो ओम बेनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो नोंथांमोनथिं माबोरै बैसागु बोथोरखौ बैसागु बोथोर माबायदि फालिनाय जायो एसे दिनखौ जों नुनो मोनदों दि दिनाव माखासे गामिफ्राव बा माखासे गामिफोराव‌ दिनै दिनै जोंनि खाम सिफुंखौ जथा सेेरजाखौ बाहाया ला माखासे डिजे बख्स लानानै एबा माखासे डिजे साउन्ड बाहायनानै माखासे रंजा रंजानायखौ बे समाव नुगासिनो दङ एबा नोंथांमोननि एरै बेफोरबादि जाथाया जादों नामा एबा बेयाव बे औ नोंथांमोना बे नोंथाङा बे समाव मा बुंगोन बा मा खावलायगोन?
ओ बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि ओ जेनेबा बे बेफोरखौ बाहायाबा इयुनाव बेफोर बे जोंनि बर'नि दामजुफोर बेफोर गोमालांगोन बिदि डिजे बक्सफोरजों मोसाबाय थायोब्ला।
अ जि-जिथथ-जिथ-जिथु जोंनि बे बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजा बेखौ जुदि बा जुदि जों बाहायाबा जों जुदि दामाबा जुदि गुबुन हारिनि जुदि बक्स लानानै जुदि जुदिनोखि जों मोसायोबा जुदिनो जोंनि बर'नि जोंनि कालसार बे हारिमु थांनानै थागोन होननानै सानो नामा?
औ साना थांनानै थागोन होननानै मालाबाबो साननो हानाय नङा।
औ नंगौ जि जोननोखि नोंथाङा फोरमायदों जि-जिखि जोंनो खाम दामनो एबा सिफुं सुनो जे-जेनेबा जों बैसागु बोथोराव जों ओंखाम दामा सिफुं सुवा बे बालायनो डिजे बक्स लानानै जों मोसायो बै जो बुस्थुआ नोंथां मानि थाखाय जादों होना नोंथाङा जेनेबा मानि थाखाय मोसाखो होननानै सानो, मानि थाखाय खार'ना मा?
ओ गोदान औ मिथिगौ जेनेबा गोदान बा जौगानायनि थाखाय जेनेबा बे बेफोरबो मोनसेथ' खार'नल' थानाय नङा मोननै मोनथामानो थागोन आरो खार'ना। जेनेबा बेफोरखौ बे दा गोदान दामग्रा देग्रा बे आगजु फैनाय बेफोरबो मोनसे जाबाय। जेनेबा आमफ्राय बे गथ'फोरा गथ'फोरा बेफो फोर बे दानि गथ'फोर दानि जुगनि गथ'फोरा माने बेफोरखौ बेफोरखौ सोलोङालासिनो बेलेग ओ सोलोंनो नागिरा माने बेलेग खामानिफोराव मबाइलफोराव नांथाबनानै थायो माने जेरै इन्सटाग्राम फेसबुक बेफोरबायदियाव एबा बांसिन माने मुखुब जानानै थानाय खौ नुनो मोनो आरो बांसिन दानिया औ।
थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोनथों बै लानदां लानदां बैसागु माबोरै फालिनाय जायो?
लांदां बैसागोखौथ' ओ बिदिनो मा होनो ओ फांसनफोराव फार्स्ट बेखौ बे लांदां बैसागोजोंनो बे बैसागो माबाखौ खेवनाय जायो आरो फांसन खुंनायखौ ओ लांदां बैसागोजोंनो फार्स्ट बेखेवनाय जायो बेखौ। ओ स्टेजनि गाहायाव ओ थालिर थालिर बिफां फिसा फिसा फांब्रै गायनानै ओ फिथा हाबाय फिथा माबाबाय मा होनो फिथा खाबाय ओमफ्राय बे फिथाफोरखौ हासनानै ओमफ्राय लांदां बैसागोजोंनो बे बैसागो फांसन फार्स्ट बेखेवनाय जायो आरो जोंनिथिं
जिथुनाखि लांदां बैसागो बे लांदां बैसागोखो नोंथांमोननि
ओ थायो बिदिनो साननै सान थाम बेफोरबायदि गिदिर फांसन गिदिर फांसन जायोबा जेनेबा सानथाम थायो ओमफ्राय फिसा फिसाफोर जायोबा सानसे साननै बेफोरबायदि आरो
जिथुनोखि नोंथा बुंदों लांदां बैसागो बहाय लांदां लादां बैसागो बैसागो मोसानायजों लोगोसे माबा मोनसे हाबाफारिबो लादेरनाय जायो नामा?
औ लायो बिराद बुरजा बुरजा हाबाफारि लायो गिदिर गिदिर फांसनफोराव ओमफ्राय बे सानसे साननै बेफोरनियाव एसे खम जायो आरो
मा मा हाबाफारि लायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ बे लांदां बैसागोजों लोगोसे बिदिनो गथ फोरनि कमपिथिसन सावगारि सावगारि बोनाय ओमफ्राय बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय खार नाय बारनाय बेफोर हाबाफारिफोरखौ लाफानाय जायो आरो
नंगौ जित जितुनोखि नोंथाङा फोरमायदों जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे
ओ बेफोरो बेफोर औ बेफोर बादायनायनिबो माबा होयो आरो ओ प्राइज होनाय जायो बिसोरनो फार्स्ट सेकेणड थार्ड प्राइज होनानै बिसोरखौ माने माबानाय जायो औ
नंगौ जितुनोखि नोंथाआ फोरमायदों बेफोर बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नंगौ नो नोंथां जों मिथिगौ जिथुनिखि जों बरनि जिथुखि दामजु होननानै बुङोबा जोङो खाम जथा सेरजा होननानै बुंनांगोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव जों दुखु फोरमायनांगोन बे समाव दिनै जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ एसे खम जालांयनायखौ नुनो मोन्दों एबा जोङो बेफोरबायदिनो माखासे हारिमु गुथुमाव जोङो एसे नोंगौ जोङो माखासे गामिफ्राव नुनो मोनदों जितुनोखि नोंथाङा फोरमायलांखाबाय जोंनि माखासे एरियाफोराव दिनै जोंनि गेजेराव खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर बाहायालासिनो गुबुन हारिनि जितुनोखि दामजु माखासे डिजे बक्स बेफोरखौ जोङो बाहायनानै होनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोङो बेफोर जों नाथाय जोङो बाहायबाय थायोब्ला जों नाथाय बिसोर बेफोरनि सायाव जों जुदि जेबो जुदि जेबो जुदि जोङो खोथा बुङाबा जोङो जुदि एक्सन लायाबा बिथांमोना बेफोर एरिया फोरा बेफोरबायदिनो दिनै माबाखो इफोरबायदिनो खामानिफोर बारा माने मोनसे गामानिनिफ्राय गुबुन दाबसे मोनसे गामिनिफ्राय गुबुन दाबसे बेफोरबायदिनो माने बास्लाय बास्लाय बास्लाय बास्लायनो गासै एरियायावनो बेबायदि जालांनायनि मोनसे ओम सम्भाबनाव दं होननानै आं सानदों गोसार जोबगोन होननानै आं सानदों बेखायनो जोङो जेब्लायबो जोङो आरो जोङो जेब्लाय बो माने आं आंनि साननाया बेफोरबायदि माने बेफोर माने जेबो नंगौ जोङो माने खाम सिफ फुं जथा सेरजा बैफोरखौनो जों लानानै मोसानो एबा जों साननो सानो नाथाय माखासे रोङिनि जाहोनाव आरो बेफोरबायदि जायो होननानै आं सानो आरो नाथाय जोंनि लाइमोन फोरखौ ब बुंनांगोन दे नाथाय बेफोरनि सायाव माने माखासे जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरनि सायाव माने सोलोंनो नागिरा बेफोरनि जाहोनाव बेफोरबायदि जाथाय जादों होननानै बेफोरबायदि म बेनिखायनो माने जों अब्लायबो जों माखासे जों सुबुंफोरा दैदेनगिरिफोरा सांग्रां लानांगोन दे जेब्लाबो जोंनि मा बेफोरबायदि गामिखौ जों थांनाय बुजायनाय हाबाफारिफोरखौ लानांगौ जाहाथे नोंथांमोना देग्लाय बोसोर बोसोराव बोसोराव जाबाय बेनिखायनो नेक्स्ट बोसोराव बेबायदि जो मोसानो मोना नोंथांमोना बेफोरबायदि गथफोर लानानै मोसा बरनि जिथुनाखि हारिमु इफोर हारिमुखौ लानानैनो नोंथांमोना मोसानांगोन होननाय बेफोरबायदि जोङो माखासे प्रग्रामखौ होयो आरो नाथाय जोंनि जानाय नाथाय बेफोरबायदि जोङो बुंनांगोन जोंनि जितुनोखि हारिमु खामफोरा माने जोब‌ गिलिर जायो माने बा-बानानै बानानै जिथुनाखि दामनाय बे दामनायाव एसे खस्थ जा ओम दामनाय खस्थ जायो माने आखाइफोरा साजोबो माने बारा दाबनो हाया बेफोरनि थाखायनो माखासे सुबुंफोरा दिनै बेबायदि जादोंबो जानो हागौ नाथाय बिदिनो नाथाय जोंनि हारिमुफोर एबा जोंनि आबै आबौआ जों गोदोनि राजाफोरा नाथाय जों बेखौनो सायखनानै लाबाय जेब्ला जों बेखौनो लानानै जोङो मोसाखानांगोन रंजाखानांगोन नाथाय नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि एरियायाव दिनैसिम बेबायदि जाफेराखै जोंनि जिथुनाखि आं थानाय जा एरियायाव दिनै बेफोरबायदि गुबुन आरिनि बख्ला लानानै दै जेजिंनि सानदाबनानै मोसानाय नाथाय जोंखौ
बुं बुंनो थाङोब्ला बुं थाङोब्ला मा होनो गेदेरफोरनिफ्रायसो उन्दैफोरा सोलोङो नालाय ओमफ्रायो मा जायो बे गामिफोराव बैसागोफोराव ओ बैसागु थायोना बे जुनारफोरनिबो जेनेबो मानसि बैसागो बिदिनो मेनला थायोना उम दाव बैसागोआरि बेफोर बायदि थायोना ओफ्राय मा होनो मानसि बैसागु खालि बिसोरो मा खालामो बिदिनो गामिनि बे जेनेबा हाबा जानायफोर गासिबो ज' फैनानै जौ लोङो बेदर जायो। ओमफ्राय बिदि माबानानै बे डिजे बक्स बक्स बि थायोना जों दा बुंनाया बेखौ लायै लायै बिसोरो गामियाव न'खर न'खर गिदिङो ओमफ्राय मा बेफोरनिफ्रायनो इसोरो उन्दैफोराबो बिदिखौ सोलोङो आरो बेफोरबायदि जायो।
द माने बे बक्सखौ लानानै बिसोरो बेयाव जाखां लोंखां खालाम हाबनानै ओरैहाय न' न' हाबनानै माने बे गोदोनि दिनाव खाम सिफुंजों जे मागिनाय बायदि मागिनाय जायोमोन ना ओमफ्राय दानिया बे दिजेखौसो लानानै मानियो आरो
नंगौ सैथो नंगौ सैथो जोङो नंगौ जोङो उन्दैनिफ्रायसो मान उफ सो नालाय बेनो माने जों बेबायदि जाथार ना जों माखासि बैसागु बोथोरफ्राव जों मखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि जाथायखौ दान्थे बिदानथे जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गोज न द बेबायदि मोसानाय जे हौवाफोरा दिनै हौवाफोरा दिनै माखासे दख'ना गाननानै मोसानाय बेफोरबायदि जाथाय जों गेजेराव जानायखौ जों नुनो मोनदों एब जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्रा दथेलायनायफोरखौ दथेनायफोरखौ नुदों आरो थि बेफोरबायदि माथो निसय गोमालांगोन होनना सानो जोंनि ज फस जथुनखि जोंनि माखासे जोंनि गेजेराव दिनै गोबां बिदि दिनै सोलोंनो नागिरा लाजियो बेफोरबायदिनो माखासे ह ज दिनै मोगा मोगि जौग जानांगौयो थि बेफोरबायदि ज नो जोंनि आगुफोरा जुदि सोलोङो बे उनाव जों बेफोर हारिमु होबफ्लांलांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां बे जोबथारनायल्ला नोंथाङ बिनि बागै माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा एबा बुंबावनांगौ दंबामा आरो बर'नि
बुंनांगौआथ' बुंनांगौआथ' बेनोसै माने जों बर'नि जोंनि बर'नि दामग्राफोरखौ जों आगजु खौ सोलोंनांगोन उन्दैफोराबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय हारिनि दामजुखौ। नङाबा बे मा बेलेग जाथिफोरासो दा जोंनिफ्राय सेनो लागासिनो। नोङाबा जोंनियाव थानाय नङा मोन सेबो हारिनि सिनायथि। ओम।
नंगौ। नंगौ जोङो दसे सम जों जोंहा जोंहा जों दसे समनि समावनो जों गोबां नोंथांदों सावराय बाय बाय नोंथांदों बिदि सावरायनो मोननानै गोजोन्नाय मोनदों आरो नेक्स्ट समावो जों नों बेबादिनो सावरायनो मोनगोन होन्नानै मिजंथिबाय आरो दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
औ।